हेलौ औ ओम औ खोनादों
ओम
उम
राललायनोसैना।
औ मा खालामगासिनो दङ?
नों बिफां सिङावनो जिरना दं उम।
दिनै बोथोरा जि गरम न।
औ गरमानो नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो जिरायगासिनो दङ नै सायायाव जिरायदोंमोन।
औ फिथाइ सामथाइ जानायनि रायलायदो औ
औ गरम बोथोराव नोंथांनिखैजाय मा मा फिथाइ सामथाइखौ मोननाय जायो
दायो दाथ' सिजेनावहाय नैबे दा गरमाव खान्थाल थाइजौ लिसु नारें बेबायदि मोननाय जाबाय आरो आनारस दा आरो आमथिसुवा फैगासिनो ना
होम होम होम
ओम
दा ओ लिसु फिथाइफोरखौ दा मोनजाबायानो नामा नोंसिनिखैजाय
दायो मोनजानाया मोनजायाखै एसे खालार नांबावगौ आरो माने मोनद्रायाखै एसे राबाव नांगौ जाथ'नाय जाय दा औ औ न'आवलाय दङ बिराद फिथाइ दङ न'आव
अ अ नोंस्रा न'आवबो दङ ना
औ
ओम ओम जोंहानाव लेसु फिथाइ गैया थाइजौ फिथाइ दं आरो
औ गोथाव मोनो दा जानो हेलौ खोना फैयासै मानोबा हेलौ मा जाखोथाय खोनायासै माथो हेलौ
औ खोनादों ना
औ दा खोनाबाय
ओम माने जोंनिया थाइजौआ औ थाइ जेसेबां माने गोथाङाव जानो मोजां मोना बाट जेब्ला थाइजौआ गोमोन जायो
औ
मोजां मोनो आरो
गोखै जानो हाया होमबाथ' बांद्राय
गोखैखौ जानो हायो बाट ओ इमान माने मोज मोजां मोना आरो माने गोखैखौ जानो थाखाय बात जायोबा जानो हायो आरो हारसिङै जानो एसे बोरैबा मोनो माने लोगोजों एसे इन्टारेस्टआव जानो मोजां मोनो आरो
खान्थाल थाइजौ आमथिसुआवथ' जायो दा नोंसोर गामियावबो
खान्थाल थाइजौखौथ' जायो बात ओ ओ ओरैनोथ' खान्थालफोरा माने
उम।
ओ थांनाय बोसोरावबो खान्थाल फिथाइखौ बारा जानायानो जायाखै आङो एखदमबारे खम जानाय जायो आरो खान्थाल फिथाइजों आंहा माने बारा इन्टारेस्ट गैया आरो
आमथिसुवाखौ माबायदि फालियो नोंसि नोंथांमोननिखै
जोंनिथिं आमथिसुवा होननानै बुङोब्ला ओ मुथुथे फार्स्ट जोंनि गामियाव ओ जेब्ला आमथिसुवा जायो आमथिसुवानि फार्स्ट हैखालि माने गामिनि हाग्राफोरखौ बे लामायाव ओ हाग्राफोर जानानै दङब्ला बेखौ दानस्रांनानै माने स्रां स्रिं खालामनाय जायो आरो
उम
दा बिदिनो सोरबा सोरबाया मा खालामो आमथिसुवा होनबाथाय ओ
थामसिमहालागै माने ओ-ओंखाम जाया आरो बियो माने फिथाइ सामथाइजों जानानै थायो।
आरो खदालथ' जाव
दा आंहाथ' बेबायदि उपबास थानाय ओंहो खदालफोरखौ जावा जावनाया। ओ सिगांनि समाव एसे फालियोमोन बेफोरखौ दा नाथाय ओ सोरबाया फालिला माने
खदाल जावनो मोना होनब्लाबो जावो। सानसेखौ खुनुरोखोम फालियो बात ओ उननि साननिफ्राय माने जावफिनो आरो
आमथिसुवानि उननिफ्रायथ' ओरै दैज्लाङानो हाबबाय।
औ गायनाय फुनायनि दिन फैसिगोनलाय आमथिसुवा जोब खांनाय लोगो लोगोनो। दा गामिनि जायफोरा खेथि मावनानै जायो बिसोरो दुब्लि बारियाव खेथिनि खामानि मावनायावनो मुख खुब जासिगोन आरो
औ।
उम। दा नोंसिनि ओ फोरखौ गायबायानो नाम
माइखौ गायनाय जाथ'वाखै दा अखाया बांद्राय थोजासे माने दै थाहोनो हायाखै आरो दुब्लियाव।
अ।
दै जाद्रायाखै
ओ नोंथांमोननि बान्दोनि बेब'स्था गैया ना
बान्दोआ बांद्राय गिदिर गिदिर गैयानो सुइस गेट होननायफोरथ' गै एखेयानसै
औ
बान्दो आ थिकसे अखा हानानै फुल जाबा जाथारनांगोन आरो एनि फ्रायसो दै फैगोन दा बान्दोआ माने फुल जाथ'वाखै आरो आबुं जाथ'वाखै दैया लोम थ'वाखै बेनि थाखाय एभेलेबेल गैया
उम दा एबार अखाया एसे एदभान्स हादों
ओं हानाया हादों।
उम दा खोथियाफोर फोनानै लानो हाबाय। सोरबा सोरबा फोबायानो जोंनिखैजाय।
फोहांबाय सोरबा सोरबा
उम। मा मा माइ गायनाय जायो नोंथांमोननिखिजाय
जोंनिया जोसा माइब्रा ओमफ्राय वावा होननाय रन्जित दुरियाइ रनजित गायो ओमफ्राय गया
दुरिया ओ
दुरिया होननाय माबायदि बे माइया
गोजौ जायो बे माइया बे गोजौ जायो माइया एसे गिदिर आरो खोथियाफोरबो बिराद मोजां बे माने गोजौ जायोलै बे खोथिया गोजौ जायो आरो बेखौ बांद्राय गायला आरो बे गयासो रनजितजों बांसिन गायो
रनजित औ
जोंनिथिंबो रनजितखौ गायो आरो माबा माइ होननानै बुङो मा होनो ओ आं बावलायलांबाय माइफोरनि मुंखौ बारा गोसोआव थाया आंहा
औ जेखौ गायनाय जायो बेखौल' गायनाय जायो गायबाय थायोना बोसोरफ्रोमबो बांद्राय चेन्स खालामा जोंहाबो
बांसिन मोनथियो आङो माइसालिखौ मोनथियो जोसाखौ मोनथियो बावा माइखौ मोनथियो
रनजितखौ मिथियो बात बात माइखौ नायनानै आङो मालाबाबो बेखौ आइदेन्टिफाइ खालामनो हाया माने
हाया जोंबो माने खोन्थाबासो बे माइया उमुख होनना - नानै खोनथाबा नामखौ खोनथाबासो माइखौ नायनानै सिनाया बे बावाखौ सिनायो बावबा माइब्रा जोसा बे मोनथामखौ सिनायगोन आरो
औ बावाया एसे गोलाव गोलाव जायोना
औ गिदिर जायो बेयो
ओ लानजाइ थालायो बावानिया
ओ ओ
उम बेखौबा सिनायगोन ओमफ्राय माइब्राया एसे बेखौथ' जोंनिफ्राय बारा फोला ओ इदिनो फैयो सोरबा सोरबा फैयो बाट ओ गासिबो बेखौ मावा आरो बावाखौ।
खासिया जावायनानै गायो नामा? नोंसोरनिथिं बेबायदि
बा ओ ओ खेथिनि सोमोन्दै बांद्राय मिथिनाय लाङा। बेलेगाव थायै थायै देरनाय जाबाय नालाय।
नों बे खासिया जावगायनायखौ मिथिगो ना मिथिया
अ खासिया जावैनायाथ' माने बेखौ डाइरेक्टलि खोथिया फोनानै ओमफ्राय ओ खोथियाखौ फुफिननानै हास'वालासिनो बे मोनसे जायगायाव माने से ओ जायगाखौ सोलायनानै ओ खोथिया फोनाय बायदिनो जाब जाब गायहैयो गायहैयोना बेखौनो खोथिया खासिया जावैनाय होना होमबा?
औ माने बेखौ दलहा हायाव गायनाय जायो आरो बांसिन
औ खोब समफब बेबायदि खासिया जावैनाय खालामोब्ला उम बेबायदि खालामोब्ला माने ओ ओ माइ फिथाइया एसे बांसि सिन जायोबायदि सानो आंङो उम
दलहा दलहा दैैयावहाय मोजां आरो बे गायनो। गोजौ गोजौ जायोना बारा
उम खेथि मावनायाबो बोथोरजों मिलायनांगौ बो थोरजों मिलायाबाबो खेथिखौ मोजां मोना जेब्ला खेथिया मो मोजांयैनो दिहुनजाया अब्ला आ आबादारिफोरा ओ गोबां ओ लसखान थाङो लसखान जायो आरो।
ओ
उम दा आथिखालाव आबादारिफ्राबो ओरैबायदि टेकनिक रोंबायदि माने मोन से हायावनो मोननै मोनथाम आबादफोर मावनाय माने गोदोनि दिनाव माबायदि जायो मोन माने ओ माइल' गायबाय दुब्लि बारियाव माइ गायबाय माइ गायखांनायनि बिनि उनाव बेवहाय खौनो फोला आरो गायला बेयो ओरैनो बोसोरसे थाबाय बोसो रसेयाव माइल' गायनाय जायोमोश आथिखाव कमारसियेल कमारसियलि मा खालामो माने ओ फारमारफोरा माइ गायखांनायनि उनाव थिग ओ बे खौ हारभेस्ट खालामखांबाथाय बेवहाय बेलेग फोना होनाय जायो जेरै थेमसि फैयो थेमसिखौ नोंथां सिना मिथियो नामा? दालि फैयो बेसर फैयो।
नै गाय फोआ औ बे थरमुसफोरखौ गायनाय जायो आरो।
उम
जुखाम, थरमुस बेफोरबायदि
औ अ होमबा नों-नोंथांमोननिखिजा हाया एसे बालासिया ना?
औ
उम बालासिया हायाव माने थरमुजफोरखौ
औ
थरमुस फोनाय जायो आरो।
औ दानिया आरो बे मेसेंनि बर' माइ होननायबो गायोना।
औ बर' माइ उम
उ
खोनादों बे बर' माइआव बहुद ओ माइ जायो होननाय खोनादों आरो।
औ औ जायो।
उम
दोनथ' जासिगोनदां बिदिब्ला टाइम जाबाय माथो।
औ दे
औ